हेलौ
औ नोंथां खुलुमबाय
खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों दे
औ ओमबा दा जों ओ रांखावरिनि सोमोनदै सावरायनोसै नामा
औ सावरायजायो दे
औ जेरै रांखावरिया जोंनि जिउआवहाय जोबोद मोनसे बेसेन गोनां बेसाद होनजायो नोंथाङा मा सानो रांखावरिया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथि होननानै सानोना साना नोंथाङा?
नंगौ नंगौ रांखावरिया माने दानि जुगाव जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार जाय जोंनि जिउनिफ्राय एंगारजाथावै मोनसे बाहागो होनना बुंजायो। रांखावरिखौ जों जोंनि गुदि गोनांथि आदार सि जोम थानाय जायगा आरो जोंनि देहा आरो बायदि बायदि माने जायनि जोंनो गोनांथिथार बेफोरनि थाखाय माने जोंनो दानिया रांखावरि गोनांथार जायो जेनेबा जोंनो जानाय आदारनि थाखाय रां खावरिनि गोनांथि जायो जि जोमनि थाखाय थानानै थानायनि थाखाय उखुमनि थाखाय जोंनो फैसा थाखानि जोबोर गोनांथि जायो बेनिखायनो जि-जोमनि थाखाय थानायनि थाखाय जेनेबा रांखावरिया सुबुं माहारिनि जिउ दानायाव संसार जानायाव माने जोबोर गोनांथार आरो एंगारजाथावै बाहागो मोनसे
औ औ आरो सासे गोरों जों गोरों मानसि जानो थाखाय मोजां जानो थाखाय रांखावरिया जोबोद ओ गोनांथि मानो होनब्ला जों दानि जुगाव जोङो फरायसालिफोराव थांनो थाखायबो जोंनि थाखाय ओ बे रांखावरिखौ नांथारगौ जायो ओ जों गिदिर गिदिर बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव ओ बे रां-खावरिखौ नांथारगौ जायो ओ जों गिदिर गिदिर बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव फरायहैनो दाबाया जोंनि थाखाय रांखान्थिया जोबोद गोबारै गोनांथि आरो जानाय लोंनायावथ'ओ गोनांथिखा। आरो बिदि थानाय न'फोर लुनोबो गोनांथि जेरै नों बुंलांनाय जाबाय आरो बिदिनो ओ आरो बिदि थानाय न'फोर लुनोबो गोनांथि जेरै नों बुंलांनाय जाबाय आरो बिदिनो ओ दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनोबो रांखावरिया गोनांथि मानो होनब्ला जोङो बिदि गारि मथर लानोबो जोंनि थाखाय फैसा नांगौ जायो रां नांगौ जायो जायनि गेजेरजोंसो जों थांनो हायो आरो बिदिनो माबा मोनसे मुवा बायनोबाबो बे रांखावरिया गोनां । मिथियो आरो आरो आं सानो आरो सानो दाथ' मानसि माहारिया ओ सासे गथ' जोनोम होनोबो रांखावरि नांगौ जायो आरो नङाबा रां गैयाबाथ' सासे गथ' जोनोम होनायाबो जोबोद ओ मोनसे प्रब्लेम होननानै आं सानो आरो नोंथाङा मा सानो बेनि बेलायाव?
नंगौ जेनेबा ओ जोंनि देहानि थाखाय हेल्थ केयारनि थाखाय जोङो माने फैसा थाखाया माने जोबोर गोनांथिथार मानोना ज गोबां जिमान सरकारनि हस्पिटाल बा बो जेनेबा प्राइभेट हस्पिटालबाबो जोंनो फैसा थाखाखौ नांखागौ जाखायो एसे माने मोजाङै माने जों जोंनि बेमार आजारखौ नायनो थ हस्पिटालफोराव जोंनो गोबां थाखा फैसानि गोनांथि जायो जुदि हस्पिटालनि नायनाय माने मेसिनफोरा फ्रियै नायैबाबो जोङो जोंनि मुलि माबा माबि बायनो थाखाय जेनेबा जोंनि फैसाखौ नांथारगौ जायो आरोना थ' इमान फैसाया माने रांखावरिया जोंनो जेनेबा एसे मतलब इमारजेन्सि टाइमाव खैफोदनि समाव माने जोंखौ औ रैखा खालामो आरो । र ओमफफ्राय बिदिनो फरायनायनि बादिबा जोङो माने ने गोजौ सो सोलोंथाइ लानो थाखाय फा रां रां नांथारगौ जायो मानोना गोजोन सु गोजौ सोलोंथाइखौ जोङो जेनेबा बा ओ फ्रियै लानो हाया गासैबो सोलोंथाइयाव जोङो माने इदिनो सोलोंथाइ लाना सोलोंथाइ गोबां गुबुन गुबुन ओ बेसेन जायो बिदिनो थेवबाबो जों माने रांखावरिखौ नांथारगौ जायो सोंलों सायावबो आरो जेनेबा जोङो ओ कमफर्ट कमफर्ट आरो मा होनो कुवालिटि लाइफ नांगौ जायोना थ' जों जोंनि जेनेबा हबिफोरखौ इन्जय खालामनो थाखाय । दावबायनो थाखाय ओ जेनेबा जोंनि रंजानायनि थाखाय माने जोंनो था खाया जोबोर गोनांथि आरो ना। ओमफ्राय नोंथाङा आरोबाव माबाफोर बुंबानो नामा रां औ बिनि सायाव
राङाथ' जोबोद माने गोनांथि आं बुंखायो मानो होनबोला जोङो बे रांनि गेजेरजोंसो जोङो जि लुगैयो जोंनि गोसोनि लुगैनाय बेफोरखौ जोङो ओ बायनो हायो बा मोननो हायो जेरै जोङो माबा मोनसे फुटबल गेलेनोबाबो जुदि जोंनो ओ बुट जुथा नांगौ जायो जोंनो जोलुर गेलेनो थाखायबो ओ बुट जुथा आरो बिदियैनो जारसिफोर आरो बिदिनो बलफोरखौ नांगौ जायो बेनि थाखाय जोंनो रांखौनो नांगौ जायो । आरो जों नुनो मोनो ओ सोरनिबा सोरनिबा ओ बिदि हबि जायखौ बिसोरो मोजां मोनो खालाम खालामनो थाखाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो बिसोरो ओ आखिनो मोजां मोनो बेनि थाखायबो जोङो रां नांगौ । जायो पेपार बायनो बा ओ कालारफोर पेन्सिलफोर बायनो थाखायनो जोंनो रां नांगौ जायो आरो बिदिनो सोरनियाबा सिमाङा जाहैबाय सासे ओ गिदिर मानसि जानो थाखाय जायनि थाखायबो जोंनो रां नांगौ जायो फरायनो थाखाय आरो सोरनावबा सोरनावबा माने सोरनिबा सोरनिबा माने सिमांफोरा ओ सासे ओ मोजां ओ दामग्रा देग्रा जानायखौ जों नुनो मोनो बेनि थाखायबो जोंनो रां नांगौ जायो ओ माने मा जोङो रांनि गेजेरजोंसो जोङो बे दामग्रा देग्रा मुवाफोरखौहाय बायनो हायो जेरै गिटार बा द्राम । बा भाय'लिन आरो बिदिनो बायदि बायदि आरो आरो जायखिजाया जोङो स्पर्टस गेलेनो लुुबैबाबो जोङो ओ रांखौ नांथारगौ जायो मानो होनब्ला जोङो मोनसे स्पर्टस गेलेनो थाखाय जोंनो माबा मोनसे मुवा बा बेसादथ' नांथारगौ जायो जेरै फुटबल गेलेनो था खाय जोंनो बुट्स नांगौ जायो आरो ओ बिदिनो बेडमिन्टन गेलेनो थाखाय जोंनो रेकेट बा कक सटोल नांगौ जायो आरो बिदिनो ओ गुबुन गुबुन स्पर्टसआवबो बिदिनो गुबुन गुबुन नांगौ जायो आरो। आरो बे ओ सानस्रिनो मानो थाखायबो जोंनो सुइमिं सुद नांगौ जायो कम्पिटिसनफोराव बाहागो लानो थाखाय आं बेखौ सानो आरो औ। आरो नोंथांङा माबा मोनसे बुंबावनो नामा?
औ माने जेनेबा जोंनिया रांखावरिया ना जोंखौ जेनेबा गावनि गोसो बादि नांगौबादि जा नांगौ बेखौनो जेनेबा सायखनो हानायाव मदद खालामो आरो। बे जों। सासे मानसिनियाव रां था थाखा फैसा थाबा थाय माने गुबुननि सायाव सोनारनांगौ जाया गाव गावनि डिसिजनखौ गावनो लानो हायो गाव जि खामानि मावनो गोसो गावनो जेनेबा मावनो हायो जुदि नोंनि आखायाव रां रुफा थायोबा आरो जेनेबा मानि। माने रांखावरिया माने जोबोर इम्परटेन्ट आरोना जोबोर गोनांथिथार थ बेफोरो जेनेबा ओ । मा होनो बे जोंनि जेनेबा गुड हेल्थ स्ट्रं रिलेसनसिप आरो हेपिनेस मा होनो। पार्सनेल भेलु माने गाव गावनि थाखायनो। माने गावनि पार्सनेल भेलु माने गावनि गोनां एकदम। एसेन्सियेल बुस्थुफोरनि थाखाय बेफोरखौ फुलफिल खालामनो थाखायनो माने राङा गोनांथिथार आरो ना। बेनिखायनो जेनेबा। रांफोरा बिदिनो एंगारजाथावै बाहागो बेनिफ्राय आरोबाव नोंथाङा माबा बुंबावनो नामा रांखावरि। जासिगोन दे।
औ आंबो बेखौनो सानो माने राङा जोबोद गोनांथि आरो मुलिफोर बाहायनो थाखायबो जोंनो रां नांगौ जायो आरो बिदिनो मोनसे नखर सालायनायनि थाखाय राङा गोनांथारखा मानो होनबा जोङो रां गैयाबा मोनसे नखर सालायनाया। जोबोद ओ ओम प्रब्लेम आरो ना माने सालायनोनो हाखाया जोङो मोनसे नखरखौ जुदि जोंनियाव रां गैया मानो होनब्ला ओ संख्रि बानलुनिफ्राय लानानै बिदिनो ओम माने। कारेन्ट बिल आरो। बिदिनो गुबुन गुबुन नांगौ जायोना जोंनो बेफोरखौबो जोंनो रांनि गेजेरजोंसो जों मोनो आरो आबाद मावनोबो जोंनो मा रां नांगौ जायो मानो होनोबा। जोङो आबाद। आबादखौ रां गैयालाबानो जोंङो मावनो हाया। मानो होनबा जों। दानि जुगाव जों नुनो मोनदों मोनसे आबाद मावनो थाखायबो जोंनो हाजिरा नांगौ जायो आरो हाजिरायाबो दानि जुगाव दाम जाबाय जायनि थाखाय जोंनो रांखौ नांगौ जायो एसे गोबाङैनो आरो। जोंङो माने हाज हारसिं मावजोबनो हाया आरो आबादखौहाय मानो होनब्ला सासे मानसिया आबाद मोनसे मावनाया खस्थ' आरो जों बेखौ मावजोबनो हाया आरो बे आबादखौहाय मोजां जानो थाखाय जोंनो मुलिफोरखौ बायनांगौ जायो बे हासारा माने ओ‌ बेख दि गोबोरखिफोरानो जा बा बिदि फार्टिलाइजार गुबुन गुबुन फार्टिलाइजारफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोरानो जा जोंनो बेनि थाखाय मा ओ रां नांगौ जायो आरो मानो होनबा जों रां गैयाबा बेफोरखौ जों बायनो हाया आरो ओ आरो जों नुनो मोनबावो दानि जुगाव जोङो हालेवनायाबो माने ट्रेक्टरजों हालेवो आरो ना आरो गास सि नख'राव जो हाल ओ ट्रेक्टर फोर थाया जोङो बेनि थाखाय माने ट्रेक्टरफोरखौ जोङो फैसा होनानै बा रां होनानै जोङो एवहोनाय जायो आरो दुब्लिफोरखौहाय ओ
अ जेनेबा रांखावरि थायोबाना जोंनि स्ट्रेसफोराबो खम जालाङो जेनेबा माबाफोर चेलेन्जेस फैगासिनो अब्लाना जुदि नोंनाव रां खाव खावरिफोर दङ नोंङो बेख खौ औ माने गोरलैयैनो हेन्देल खालामनो हागोन आरो ना जुदि बे फे प्रब्लेमफोरखौ मा ओ सुंनो थाखाय फैसा थाखा गैया अब्ला फैसा थाखाखौ अबेनिफ्राय मोनगोन अबेनिफ्राय मागोन बेखौ माने मानसिनियाव गिनाय सोमजिखाङो ओ थ' एसे जेनेबा जाय देहायाव माने गोबां खहा खालामो आरोना देहानि थाखाय बेनिखायनो जेबा देहानि गोसोनि सान्थिनि थाखायबो जोंनो फैसा नांगौ जायो आरो बेनो जेनेब बा जोबोर गोनांथि रांखावरिया जोंनि जिउआव। ओमबा दिनैनि रायलायनायखौ फोजोब जासिगोन खोमा बेवहायनो
औ दे ओनबा दिनथ'नाय जासिगोन दे